हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों
अ माबोरै दं खबरफ्रा नोंथां
आङो मोजाङैनो दं नोंथां
अ मोजाङैनो ना
औ नोंथां
आंबो बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव नोंथां
दे नोंथां मानोबा फन हरदोंमोन नोंथां
आङो फन हरनायनिथ' गाहाय जेबो जाहोन गैया नोंथां अब्लाबो दा आङो बेखौ सानदों आरो दाथ' जोङो बैसोबो जाबाय नोंथां
औ नोंथां
नङा होनबा
नोंगौ
दा नोंथाङालाय इयुननि आखायाव लाखो
जेनेबाया नोंथां बुंनाय बायदिबा जेन'बा आंनि इयुननि थांखिया मा
औ नोंथां बेनो
सोंदोंना नोंथाङा
औ औ नोंथां बेनो
ए था होमबालाय आं फो फोरमायलांदिनि नोंथां आंनि थांखियाथ' जाहैबाय आङो ओ गिबियावनो ओ जे आङो जेनाखि ओ गुदि फरायसालि बेखौ बारग'नानै जेनाखि आङो ओ गेजेर फरायसालियाव सौहैयो ओ बे समावहाय आङो ओ जेनाखि जेनाखि जोंनिफ्राय देरसिन ओ गेदेरफोर बिसोरनिफ्राय बिसोरखौ नुदोंमोन जे ओ जायफोरा ओ जायफोरा जे जिदाइन बोसोरनि गोजौ जाबाय ओ बैसोर बिथांमोनहा जेनाखि बिसोरो सामफ्रामबो फुं फुङाव खारोमोन
औ औ नोंथां औ
सिना बेयाम खालामो सानफ्रामबो खारो फुं बेलासि बिथांमोनहा सानफ्रामबो खारै खारैनो सानसे ओ नाजायै नाजायै मा ओ गावनि थांखि जेनाखि ओ आर्मि जानाय बेखौ जाफुंसार होनो हादोंमोन जो जोंनि गामिनिनो सासे सुबुङा आंबो दाना बे जेनाखि आर्मि जानाय बिखौ आङो नुबाय ओन्दैनिफ्रायनो नुलांबाय थादों बिथां नाजानायखौ आरो ओ बिथांखौ नुबाय जे नाजामारोब्ला जाफुंमारो आरो आंहाबो गोसोआव साननाय दंमोनदि आंबो ओ आर्मि जाथारगोन आरो हादरखौ जोंनि हादरखौ सिबिगोन दा बेबायदि असिलायैनो आङो थांखिखौ लाबायानो बै समावहाय ओ दानाहाय आङो ओ आंनि जेनाखि आंबो बेयो ओ खारनायखौ जागायजेनबाय जेनाखि आङो ओ क्लास नाइन मोनदोंमोन होमबानो आङो आं सानफ्रामबो फुङाव खारोमोन बेबायथ्रिनो फुंनि ओ फास थासोआव सिखारनानै ओ लामानि फो थाराव एखमबा सरकआव खारोमोन आरो ओ बेबायदिनो ओ से घन्टासो खारोमोन ओ ब्याम खालामनायजों माजों ओ से घन्टायानो जायामोन आरो जेन'बा थामजि मिनिटसो खारबाय ओ बेनि उनावहाय ब्याम खालामबाय बेबायदिनो से घन्टासो ओ बा रिंगानिफ्राय द' रिंगासिम ओ समखौ बेयाव हगार हरोमोन आरो ओ बेबायदिनो खारै खारै जेब्ला थिनाखि फि ओ जिदाइन बौसोर बैसो जादोंमोन होनबानाकि ओ बै समावहाय जेन'बा ओ थु थावजेन ओ टुइन ओ थु थावजेन सेभेनटिन ना ओइटिनमोन बै टाइमावहाय ओ बे टाइमावहाय आरमि एप्लाइ जादोंमोन होमबा आं बेखौ फास्ट एप्लाइ खा खालामजेनदोंमोन आरो ओमफ्राय एप्लाइ खालामनानै आङो ओ बङाइगावआव खारदोंमोन अबयापुरियाव ओ नाथाय बेयावहाय ओ हाजोबाखसै आरो खारनो हायाखसै ओमफाय बेनि उनावहाय आङो टुथावजेेन नाइनटिन बेयावबो आङो खारनो मोनदोंमोन बेयावबो एसेयावनो माने थालांबावबाय आरो ओमफाय बेबादिनो कर'ना फैबाय आरो कर'ना फैनानै दाना कर'नायावथ' गासिबो बन्द'जोब ना ओ मा खालामनो दाना बेबायदिनो बै समावहाय आङो ओइ टिन ओइ टिन ओइ ओइटिन नाइनटिन इयार्स जाबाय आरो ओमफ्राय आरमिया थ' नोङो टुवेन्टि अवान इयार्ससिमल' जे डि आव मावनो मोनो नालाय आ दाना आंना बे लकडाउनावनो ओ बैसोआ थांगौबाय आरो
औ नोंथां होमबा खाफालाव मिलायासै
औ खाफाला मिलायास थै दानाहाय मा खालामोन मा मागोन जाबाय दाना बेनि उनावहाय आङो नेक्स ओ आङो आर्मि जानायाथ' आं हाला नालाय आङो बेखौ ओ दोनथ'बाय आरो ओमफाय बेखौ दोनथ'नानै आङो मा सानबावबाय आरो आङो बायफ्लेनानै थायासै आरो ओ ओमफाय आरो गोदान मिजिं लाबावबाय औ नाजागासिनो आरो मोनसे आङो ओ थांखि लाबावबाय मा आङो बेयाव जाफुंनो हाया मालाय मा जानो आङोथ' दाबो फरायगासिनो दंखायो आङो फोरोंगिरि जानोसै बिदि सानबाय आरो आं बेबायदिनो ओ औ बेबायदिनो दायो आङो फोरोंगिरि जानो थाखाय ओ दा आङो नैबे जोंनि गुदि फोरोंथाइ मिरु क'क्राझाराव आङो दा ओ दि येल एट ट्रेनिं लागासि ओ
औ
फोरोंथाइ मिरुआव ओ फोरोंजागासिनो आरो दा जोंनाहा दा आङो दा बे थांखिखौनो आंनि गाहाय थांखि होननानै साननानै लायो आरो आरो आं दा बेखौ जाफुंहोनो नाजागासिनो नो बेनो नोंथां आंना थांखिया दा नोंथाङाबो ओ गावनि थांखिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंनि थांखिखौबो
बिदिब्ला नोंथां माथो नोंथांनि जोंनि थांखियाबो आंनिजों मिलायहांयानो
ओ अ अ अ नोंथां नोंथाङाबो
आंनाबो जिउनि थांखिया फोरोंगिरियानो नोंथां आं जेब्ला गोजौ गेजेर फरायसालियाव फरायसं फरायबाय थानाय समानो आरो
औ औ नोंथां औ
समनिफ्रायनो मानि आङो सानोमोन आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नायोब्ला बिसोरो जे फरायनो हाया मानो हाया जायोना बै उन्दै समाव
नगौ नंगौ नंगौ नंगौ
माने आं बिदि गथ'फोरखौ नायनानै थानो हायामोन आरो गोसो सानोमोन मानो रोङाखै फोरोंग्रा गैया नामा बेबायदि सानोमोन आरोना आङो बे समाव दा बे समनिफ्राय ओनिफ्रायनो आं थांखि लाबाय आरोना उनदै फोरखौ फोरोंनाय सोरबा हायाखैबा फोरोंनाय
औ औ
सानबाय आरो गोसोआव दा सानै सानैनो बिदिनो आं थांखिबो लालांबाय
ओम ओम
आङो जा एसे रोङो बेखौनो गसकफोरनो फोरो्ं बेफोरबायदि थांखि लाबाय आरो आङो बै सम समावनो दा बे थांखियैनो आङो फरायै फरायै फरायनानै गोजौ आरो ओ गेजेर आरो कलेज लेभेल गासिखौबो बारबो जोबबाय आरो औ मा होनो बेखौ मास्टार बिदि गासिबो खौ बारबोजोबबाय आरो दा आङो आंबो दा बेयावनो नों लानाय जा मिरु बेयावनो आंबो फोरोंथाइ लागासिनो आरो गुदि फोयोंथाय मेरुखौ क'क्राझारावनो औ दा होमब्ला मा नोंथां माब्लाबा लोगो मोनलायसिगोन होनबाथ'
औ नोंथां नोंथां ओ दाथ' ओ जेनाखि सिथेथ ना एप्लाइ जादोंमोन ना नोंथां अ नोंथाङा बेखौ खालामदों ना खालामाखै
आंथ' खालामदों आङो बिदि समखौनो नेनानै दंखायोमोन नालाय
अ नोंथां अ औ औ जेनाखि ओ सिथेथ आनजाद बेबो थ' जोंनि थांखिसिम सौहैनायनि मोनसे लामा
लामा बेनो औ दा मोगा मोगिनि समा माब्ला जायो आं आं बेखौ नेनानै दंगासिनो आरो
औ नोंथां बे ओ नोंथां नों नोंथाङा सिथेथ आनजादखौ माब्लाबा हो सम नो फेरबाय नामा
आंथ' होफेराखै आङो देग्लायसो गिबि खि खेब होनाय जागोन आरो बे गिबि खेबावनो नाजागोन आरो आं ए औ खनसेयैनो मारैबाफोर जाफुंसारनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा नाजायोब्ला हाथारगोन
औ दाथ' गोसोआव आङो बेखौनो मिजिं थिनानै दङ औ
नोंथां ओ जोंना स्टेट आनजादाव ओ मा मा आयदानि सायाव फैयोमोनलाय नोंथां
आयदाया आयदायाथ' गोदान आयदाया गैयायानो होनजायो गासैबो मोगा मोगियाव बे एखे आयदायानो फैयोआनो होनजायो जेरै सानखान्थि सानखान्थि आरो मेलेमारि सान्नाय आरो माखासे दानि सोलिबाय थानाय समनि
सोंगाब
औ सोंगाब सोंनाय आरो मोनसे फैबावो बेनो जाबाय जों दा जा आयदाखौ लागासिनो जा फरायफारिखौ लागासिनो बिनि सोमोन्दै फैगोन आरो मोनसेया जोंनि गाहाय राव जेरै बर' आरो इंलिस
औ औ औ
बे फैगोन
औ नोंथाङा
जोंनि हादरारि रावबो फैयो बेवहाय
आदसा नोंथां दे बुंगोर नोङो
औ दा जोंनि मोनसे साब आ-आयदाबावा जाहैबाय जोंनि हादआरारि राव जेनाखि बियो जोंनि हादर गेजेरारि ओ फरिखासो जाहैगोन नालाय ओंखायनो दा बेवहाय जोंनि हादरारि राव मोनसे फैगोन आरो हिन्दी आव बेबो फैगोन ओम बेखौ एंगारनो हाया जाहैबाय औ थां औ
नोंथां ओ नोंथाङा दा जेनाखि सि टेट आनजादनि थाखाय नोङो सानसेयाव बेसेबां घन्टा हगारो सम फरायनायाव
आङनोथ दा गोबाव समखौनो होथनो हाया बायदियानो मानो होनोबा आंहा नै दा फरायसालियाव गथफोरखौ फोरोंनायनि हाबाफारिबो सोलिगासिनो नालाय आङो गोबां स म होनो हाथवाखै दासान्दि
आंबो फुङावल एसे फरायनाय जायो नोंथां आङो फुङाव नै गथा फरायो। ओमफाय बेलासियाव थ आं हाथवाखै फरायनो ओ माखासे बाहेरा खामानिफोरबो दं नालाय आंहा। नोंथां बेनि थाखाय आङो। बेलासियाव सम होनो हानाय जाया दा नोंथाङा बे जेनाखि मिरु आनजाद सिटेट ना? सेन्ट्रेल टेट बेनि थाखाय नोंथाङा ओ माबा हेफाजाबनि थाखाय बिजाबफोर बायदों नामा नोंथां?
बिजाबखौथ' आं बायदों बायनाया जायनाखि बे जोंनि हाथाय बाजाराव मोननाय जायो बेखौनो आं बायनानै दङ आरो आरो जेबो गोदानथ बिजाबाथ मो मोजाङानो आंनि नायबिजिरनानै मोननायाव मोजांखौनो मोनदों आङो आरो आङो बेजों लोगोसे दे माखासे दानि गोदान मुगानि इन्टारनेटाव मोननाय माखासे ओ बेखौ बेफोरखौबो आङो हेफाजाबनि थाखाय बाहायो औ आरो दाथ इउथुब दंना
अ अ औ नंगौ नंगौ
नाङो सोलोंनो नाजा